खोना दों औ खोना जों दे बिदिब्ला सावरायनायखौ आवगायदिनि नामा?
औ। जागोन दे नोंथां सावराय जाासिगोन दे। खोनदों जागोन दे सावराय जाासिगोन दे नोंथां।
जोङो दा होनबा माबाखौ जिउनि थांखि बेखौ लानोसै नङा होमबा ना?
औ औ जागोन दे।
जिउनि थांखिखौ सावरायसै जिउनि थांखि होनोब्ला जों साफ्रोमबोनि जिउनि थांखिया माने गुबुन गुबुन आलादा आलादा जायोना जेनेब्ला उन्दै समनिफ्रायनो लेखा फरायनायनिफ्राय जोङो जेनेबा आङो आरो जेनेबा बा नों आङो सासे डाक जागोन बा इन्जिनियार जागोन बिदि मोनसे मोनसे थांखि लानानै फरायनाय जायोना।
औ
दि बे थांखियाव सहैया सौहैगौ जासिम जोङो गोसो होनानै फरायनांगौ आरो माने अब्लासिम जोङो साननाया बा माबाया जाफुंसार जानो हानाय जायो बेखौनो होनो जिउनि थांखि बे थांखिखौ गोजौआव लानानै जों फरायबाय थानांगौ आरो
औ
फरायनायनि बेलायाव बे आरो गुबुन गुबुन आलादा आलादा रोखोमनिबो दङ थांखिया जेनेबा फालांगि सासे फालांगिरिनाबो आलादा रोखोमनि थांखि थायो जेन'बा नों मोनसे फालांगि खालामनानै न' खर सालायनाय बा माबा मोनसे गेदेर थाखोनि मानसि जाहैनाय बेबो आरो
औ जेनेबा मोन
नोंथाङाबो माखासे दाजाबदेर हागोन नामा?
औ दाजाबनोथ' हायो हानायालाय जेनेबा थांखियाथ' बयनाबो थाखायो मोनसे नङा मोनसे जेनेबा जिउआवहाय जायखिजाया थांनानै थानो थाखाय माबा मोनसे लामाखौथ' दिहुनना लानांगोन गाव गावनो। आरो बेवहायथ' गुबुनफोरा थ' जेबो लामा दिहुननानै होनो हायाखौनो बुंनो हायो नङा होमबा गुबुननि सायाव सोरनानै थानांगौ जायोब्लाथ' नोङो गावनि जिउआव बबेथिं दैदेनलांगोन बबेथिं मा जाहैगोन बेखौथ' जोङो माने रोखायै बुंनो हाया। बेखायनो गावबा गावनो माने थाम मोनथा मोनफा मोनफा थांखि लानानै नाजानाय बादि जायो आर
बिमा बिफा जायोब्ला न'ख खर खुंनाय जेनब्ला फिसाफोरखौ बा न'खरखौ बोरै फोथांलांगोन बेबो बिमा बिफानि मोनसे मोनस थांखि थायो आरो
उम उम ओ‌ बिमा बिफा जायोब्लाबोथ' थांखि गैयाबाथाय हनै फिसाफोरा माबायदि जानांगोन बेफोरखौ माने जेंना जायो।
औ मोजां दिथा होनानै
औ आथिखाल थासारिखौ नायोब्ला ना उम थासारिजों गोरोब सुनानै मानि बेफोरनि फारसे सांग्रांथि होनारोबा गोनांथि दङ नङा होमबा।
औ
बिमा फिफाफोरना बेबो थांखि थानांगोन नङा होमबा गावनि फिसाखौ मोजां लामाजों लांनोबा। सासे गोरों मा जाफुंसार जानोबा बिमा फिफा जाखांनायनि उनावहाय माबोरैहाय खालामनांगोन बेफोरनि फारसेबो माखासे थांखिफोर थानांगोन नङा होमबा? थांखि थायोब्लासो माखासे सिगांग्रो प्लेन पलिसि खालामनानै लायोबासो खामानिफ्रा मावफुं जायोथ' नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
औ बेबायदि
जुदि गावनि थांखि होसोनायावथ‌' जों हाजारखि लामा बा माबा मोनसे खैदां खैफोद बा खेल बा गोग्लैबाबो जोङो बे थांखि होसोनायखौ माबाना गारनाङा। अब्लासो जोंनि थांख खिया जाफुंसार दे मोनसे
दा जेनेबा बुंनो थाङोब्ला ओनसोल
औ
बे ओनसोल बेफोरबायदि थांखि थांखि होसोनायनि मानसिफोरा माबायदि रोखोमनि जेनेबा बेसेबां हानाय बेफोरबादिथ' थायो नङा होमबा नि ओनसोलफोराव हाय फोरनि थासारिखौ लानानैबो जायोना माखासे खामानि बारहावानि स सायावबो सोनारो नालाय।
औ बारहावानि सायाव सोनारो
थानाय मानसिफोरा जायगायाव थानाय मानसिफोरा जुदि थांखियाव बयबो मुखुब बा माने बयबो थांखि होसोनायाव उन जोलैफ्राबो माने मुखुब जायो जेनेबा
खोफादेरगोन आरो उम दा थाबनो
औ लामा मोनलांनाय बायदि जायो नङा हबा ओइ उमुगा हबा बेबायाददि जाबाय
जोंहाबो दे फिसा मोजां होसोदो उमुख फोरबायाददि समान समान थांखिसिम खारफानो सोलोंदों बेफोरबायदि थायो आरो सोलायो ओनसोलबो
औ औ गावनो गाव मानिे मोनसे उत्साहाबोयो जेनेबा गुबुननिख नुनानै सोलोंनाय गोसो जानाय मोनसे साननायबो फैयोना जुदि आरो गाज्रि बाथ्रा थ' जेनेबा रावबो थांखिनि फारसे नाजानाय गैयाबा सोरबा बहाबा बहाबा बेरायथिनानै थाबाय थायोब्ला गामिनि बा ओनसोलनि मानसिफोर फोराहाय बेफोरबो बिदिनो जालांनो हमगोन जेनेबा सोलोंलाङो नालाय दखायनो
बै जोंनि बे देरसिन सिन लावसिनफ्रा जुदि मोजां थांखिखौ होसोयोब्ला बै इयुन जोलैयाबबो बा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा मोजां लामाजों खारफागोन आरो बेफोरबो बिदि लोङै जायै ब लिदारफ्रा बा गिदिरफ्रा लोंनाय जानायाव बा बबावबा बा बेरायनायाव थाङोब्ला बिसोरबो बे उन्दै उन्दैफ्राबो आंबो थां हाबफागौ लोंफागौ साननानै बे गारि लामाजों थांदावो आरोखि बे मोनसे गाज्रि गाज्रि माथो बै मोजां औ फैमाल खालामो थांखि होसोनायाव माबा जाफुंसार खालामि आरो बिसोर मोनसे
आलादा
दा
आरो गुबुनफोर
औ जेनेबा सासे आर्मि अफिसारफोर जानायनि थांखिफोर दंबा माबायदिसिम दावगालांनो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथियो नामा
आर्मि अफिसार जानायनि थांखिसिमबाथ' जोङो गिबियावनो सोलोंथाइखौ होसोग्रोनांगोन ओरैनोथ' जों मेट्रिक पास ओइस एस पास जानानैल' बे अफिसारखौ मोना नालाय
औ औ
जोङो खमावबो बिए पास बा एम ए पास बेफोरबाद बिदि जानानै डाइरेक्ट गोजौ रें लेभेलनिखौ होसोयोब्ला मोनहैनो हानाय आसा दं आरो माने
जों जेरावबो इंराजि लिरनो हानाय बुंनो हानाय हिन्दी राव बुंनो हानाय खौ रोंखा राखा जानांगोन आरो गोरों जानांगोन अब्लासो जोङो बै अफिसार रेंक लेभेलखौ सहैनो हागोन आरो नों थांखि थानांगोन आं ओरैबायदि जाहैथारगोन आर्मि अफिसार जागोन बा डक्टर जागोन बे थांखिखौ लानानै नोङो फरायनांगोन आरो गोजौ फारसे सानबाय थानानै अब्लासो नों जाफुंसार बै माबाखौ मोनहैगोन आरो आंबो एसेखिनि माने मिन्थिजोबा अबेसिम माबानांगौ जायखिया आं माबाखौ बुंबाय आरो
औ औ जेनेबा बेयावथ' फरायनायाथ' गुब बाथ्रा जाखागोन जेनेबा नङा होनबा जेरैखि जे
उम
जियेथु अफिसारनि बाथ्रा फरायनायाथ' मोनसे गुबै फरायनाय गैयाबाथ' बेखौ जाफुंनो हानाय नङा होनबा अफिसारनि बाथ्रा ओरैनोथ' सरासनस्रायैथ' आं बेफोरबो बिदिखौ
उम बे अफिसार रेंकखौ होसोनांगौब्ला सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन औ।
थांखिफोरा जुदि मोजां जायोबालाय
अफिसार लाइनखौ नोङो नांगौब्लासो नों गोजौ सोलोंथाइखौ लाग्रोनांगोन आरो।
हानायमानि गिदिरखौ होसो थारनो नाजायोबासो नङा होमबा गिदिराव सौयैयाब्लाबो बिनि गायाव थाबथालांनायनि आसा थायोना?
उम।
नङाब्लाथ' थांखियानो जुदि फिसाखा जायोब्ला आरो बे बिनि बे फिसासिनावसो थाहैबावनो हानायनि सुबिदाफोर थायोना। ओम।
गिदिर थांखिखौनो लानाया गाहाम जों आरोखि साफ्रामबो ना?
औ औ औ।
बि नों गिदिर थांखिखौ लाखायोब्ला नों उनाव बै फिसा फिसौ साख्रिफोर सफैब्लाबो बा मोनोब्लाबो जों बेखौ लाथ'वा आंहा मोनसे गिदिर थांखि दङ आसा दं आं बे थांखिखौ मोनहैयागौमानि फरायबाय थागोन बिदि जानांगौ आरोखि आंनि साननाय थांखि गावनि जिउनि थांखि सिम सौहैयागौमानि उम।
थांखि सहैनो थाखायथ' बेबादियाथ' जाखानांगौ।
औ।
जानाया हानायनि नुजानाया थानां नङा
औ थानांगोन नाजानाय गैयाब्ला थ' नाजानाय गैयाबा जेबो गैया होननानै बुंजायो ना जिउआव जों साफ्रोमनावबो। नाजानाय थायोब्ला बा थांखि थायोब्ला जों गासिबो खामानिखौनो मावनो हायो आरो।
ओम जेनोबा मालाबा मालाबाथ' नोङो मानि एसे बा द'नाय जोनबा मेंनायबो फैनो हागौ नङा होम बा जेनबा बहाबा मोनसे इन्टारभिउ होननानै इन्टारभिउआवहायनो फेलबो जानो हागौ नङा होमबा दा बेफोरबायदि फेल जादो खनसे फिल जानायावनो जुदि ए आं होलालै फेलथ जायो होननानै जुदि दलद थायोब्ला नङा होमबा
उम बेयो माने गाज्रि साननाय आरो बे माने औ बिदि साननाङा माने नों जुदि नों थांखिखौ नांथारगौब्ला
औ बेखायनो नाजाथार आरो बे नेवसिनांगोन नङा होमबा आरो ट्राय ट्राय होनोमलाय ट्राय एगैन नंङा मा होनो इदिखौ
उम जुदि नों खनसे फेल जायोब्ला नों आरो नाजाबावनो फिननांगोन बिदि आरो
ट्राइ खालामफिनथारनांगोन अब्लासो साकसेस जाहैनो हागोन
दाथ'
औ
बेखिनियाव जासिगोन दा
औ दे
औ औ दे